अ हेलौ अ खोनादोंना आदाया
हेलौ औ खोनाबाय खोनाबाय
आ आ ओंखाम जाबाय आदा
आदा ओंखाम जाथवाखै
अ
दा जोंना ओंखाम जानाया नयथासो जायो मोनानि
आदसा आदसा हम हम थाब जाबाबो माने हराव थाब जाबा थाब उखैयो माने बेनिखायनो राइट टाइमानो नयथा दसथासोआव जायोबा माने उदैया
उखैफिननाय मोनो ना
उखैफिननो उखैफिना आरो माने ओमफ्राय ओनो
फंबाइया
आदा मथेजाय ओ औ औ आदाया माबा मोनसे बुंदोंमोन
औ फंबाइया ओ जौ बरनि जौ संनायनि आदब खायदाखौ मिथियो नामा जौखौ लानानै सुंदयै सावराय
आदसा ओ जौखौथ आं नुबाय आइयानो गोदो जौ संनानै जोंहा न नालाय दा माखासे जौ संनायनि आइडियाफोरखौ मोनथियो आरो आरो नुबोदों आरो
औ दे बेखौ फोरमायहरदो आं नोंनाव सोंथि खालामदों माने जोंना टाकस्आ टपिक वाइस सावरायबासो
जौ खौ माबोरै संनाय जायो गुदिनिफ्राय लानानै जोबजासे सिम आरो मा मा जौ संनाय जायो बेखौ फोरमायदो दे
जौआथ ओ बांसिनानो जोंहा आइया माइ बैसागु समाव माइब्रा सङो प्राय बेनि उनाव आ सावरि मालाबा समावहाय नखरावहा ओ खामानि जायोबा आरो जुमाय गोरान औ जुमाय गोरान माइ गिसि ओंखाम गोर गोलै जांख्रा माबा मोनसे फोथारनायनो मोनसे रायजोफोरनो बुजायनायनायाव इदिबा नआवनो सावो आरो ओमफ्राय गोदो फानोबोमोन दा माने बेजों जानो हाला आरो माने
दा बेफोरखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा फाननो होला नामा अब्ला
फाननायाथ फानो ओ साफा सानै बे बेफोरजोंनो जानानै दङ फानद्रायै दुबिया फानो आरो मोन गुते गामियानो सावजोबो बे नङा खिन्थु उफाय गैयै मानसि खाथिबा सावनानै फानो आरो
सोलिनो गोनां जायो
औ औ ओरैनो आदामोन थिंजाय जुमाया बथलाव बेसेबां खरि दामा
जोंनि थिंजाय ओ गिसिया बेसेबां जानो साथि थाखासो जाबाय खोमा आंबो बारा मिथिया
ओमफ्राय गोराना
गोराना एकस बिस बिदि गोलैयो
बाब्रेबा जोंथिंजाय जुमाय गोराना
नङाबाबो एकसआनो जागोन
जोंथिं जुमाय गोराना फन जोंथि जुमाय गोराना फन्सास थाखा ओमफ्राय बेसेना माने बिदिनो बांद ओफ्राय माने माबा खालामा माने लोंग्रायाथ लोंग्रायाथ बिराद लों ग्रा दङ खिन्थु दामा मो नो चेन्ज जायाखै दाबो बेनो बे आरो गोदोनि गोदो मा माबायदिमोन दाबो बिदिनो आरो ओमफ्राय जुमाय गिसिया बर बथलाव बिस थाखा
ए होनबाथ जोबोद खम
बिराद खम आं माने उम
मानि ओरैबायदि ओ गासि सैबो बस्थुआनो सि सिगांग्रो बेसेना बारा जाग्रोयो आरो मालाया जेखौ खोनायो जेखौ बुङो बेखौनो लायो जायफोर खामानि मावग्रा ओ बिथांमोनाबो ओ दस्रा दस्रा जायगायाव जुदि आलि खोनाय ओ बा सोरनिबा नखराव हाग्रा एवनाय खामानि मावनायनि हा जिराया दस्रा जायगायाव जुदि साराय तिनस सारिसनि मावोबा जोंनि जायगायाव फासस ओंखाम जानानै पासस बिदिबो बिदिसिम थाङो आरो गोरा खामानिबाथ साराय फासस सयस गाहाम थाङो
अ
ओरै फंबायमोनिजों बिदि खामानि मावनायनि बेसेना बेसेबां गोलैयो
जोंथिंथ ओरैनो कमन हाजिरा माबाया सारिस करि आरो ओमफ्राय आइजोफोरनिया नैजौ बाजि
ए सानसेयाव ना
ओमफ्राय सारिस उम औ औ औ
आमफ्राय ओंखामफोरबो जाहोयो
ओंखामफोरा सोरबा जाहोयो सोरबा अननानै जाहोयो ओमफ्राय सोरबा ओ सोलाबथाराबा आरो सोरबा माने जा होयैबो दङ सोरबाव अननानै जाहोग्रा दं आरो
अ अ अ
खामानि एरगौबा होननानै जाहोयो आरो औ औ औ औ
मानो होनब्ला नोंसिनि ओनसोलाव मुवा बेस बेसादनि बेसेनानो खम नालाय ओंखायनो बेसेबां सोलिनो हायो आरो जोंनियाव मुवा बेसादनि दामा बारा बेनिखायनो खामानि मावग्रा बिथांमोनहाबो बारा बिनानै लानो गोनां जायो
ओम हाजिरायाथ ओरैनो हायस्टआ सारिस ओम ओमफाय बिनि मिसथ्रि फोरनि हाजिराया बेलेग जायो मिस्थ्रिफोरनिया फासस लायो ओमफाय
ए जोंनियाव सातस गाहाम थाङो सात हेद मिस्ट्रिनिया
अ हेड मिस्ट्रिनिया इदिनो जोंनाबो सयस सातस
दा न लुनाय खामानिफोरखौ जोंनि बरफ्रानो मावो ना गुबुन हारिनि मानसिफ्रा मावो फंबाइमोननि थिंजाय
बरफ्रानो मावो जोंनि ओफाबो एथबां थाला थाला बिल्डिं लुग्रा एखेबारे माने मो मोजां न लुनो हाग ग्रा माने गैथवा आरो जेनथेन जेनथेन जेनथेन माने खौ लुनो हानाय फोर
जोंनि जोंनिथिंजाय माने बरफ्रा बेदिनो आर सि सि खौ लुयो माने बिल्डिं आरि लुनायसिबां सिम आथिखालाव गै थआ बुंबाबो बुंद्रायनाय नङा आरो बुंद्रायनाय जानाय नङा माने होनबा बाखि फिसा फिसौखौ हा जोबसै
उम बे आरो जे फवायालासिनो सोलोंनाय बे आरो मेइन प्रब्लेमा माने बिसोरो कम्पानियाव सोलोंनानै फैबाय कम्पानियाव सोलोंनानै फै बाय ओम ओमफाय गामियाव एसे एनै हाबाथाय मावबाय थारमाने ए एसे एनै बिसोरो
फरायनाय ओ फरायनाय आबहावायाव फंबाइमोनि ओनसोलाव जो ओ बर बर सुबुंफोरा माबायदि आवगायनानै दङ
खोनादोंना
औ औ औ खोनादों आदा
औ माने ओ एम ए सिम फरायनाया बेसे बुरजा बि ए सिम फरायनाया बेसे बुरजा ओ पि इउ फरायनाया बेसे बुद्रा बेखौ खौ नोजोर बोनानै जोङो सुबुं सानखोखौ हमनो हायो आरो
सानै दङ फाय बि बि ए आथ ओ दा नआवनो जिरायनानै दं आरो हेलौ अ खोनादोंना आदा
हेलौ
औ औ खोनादों
औ खोनादों
औ औ
उम
हिनज ओम ओ बे ओ हिन-हिन-हिन्जावना हौ अ हिनजाव फोर ना हौवाफोर बे जायफोर एम ए आय बेयाव
ओरैनो हौवाफोर गोजा
हौवाफोर ना
हौवाफोर बांसिन दं आरो
जोबोद मोजां माब्लाबा फंबाइया कक्राझार बरनि उथुमाय फै खांबाय नामा
हेलौ
हेलौ
औ औ खोनादों
ए कक्राझाराव माब्लाबा फैखांबाय नामा फंबाइया
कक्राझाराव आं जेब्ला गोदो क्लास नाइनाव फरायोमोन बै स
औ
थांनायानो आरो इउ एन एकाडेमि कक्राझार इउ एन एकाडेमियाव थांनायानो बेनो फार्स्ट आंनि कक्राझार जि जारनिमोन आरो बेनि उनावहाय थाङाखै थाङाखै दिनैसिम ओ
बासजों फैयामोन ना ट्रेनजों फैयामोन फंबाइया
ट्रेनजों थांदों
ट्रेनजोंनो
औ औ बिराद माने गोजान जायो
समा जाबायमोन एसे नोजोर होदो
जागोन दे